हेलौ औ नोंथां हेलौ औ औ खोनादों
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ फ्रियैनो दं
अ ओ नोंथाङा फ्रि दङबा बर'फोरनि एम्फौ फिसिनायनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन
अ ओमबा आङो एम्फौ फिसिनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै
औ दे फोरमायना होग्रोदो दे
औ औ ओ एम्फौखौ गिबियावनो माने फिसिनो थाखाय जोंना बै फिथोब जे थायो बे फिथोबखौ माने ओ उम माने ओ माला माने आलायनानै जोंना सुनानै जेनेबा आलायनानै दोननाय जायोआरो बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय माने सिखिरि ओंखारो जेब्ला सिखिरि ओंखारनानै माने बिदै दैयो अब्ला बे बिदैखौ जि मोनसेयाव माने खाथुमनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बे खा खाथुमनानै दोननाय बिदैया माने जेब्ला गफायो अबोब्ला बेखौ ओ जोंना बा सान्द्रि फिसा बा जोंना सान्द्रि फिसायाव दोनो आरो माने खायफा खायफा जायगाफोराव लानानै गुबुन गुबुनबो जानो हायो बेनिफ्राय बेयाव दोननानै माने जोंना बे इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होबाय थानाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो बे एम्फौआ जेबोला दे लाङो अब्ला माने इन्दि बिलाइ गोराखौ हो हो होलांबाय थानाय जायो आरो बेफोरबाय दिनो माने ओ जेबोला देरहोलांबाय अब्ला माने बेफोरबायदिनो गोरा बिलाइखौ होलांबाय थानाय जायो बेनिफ्राय माने बे बिलाइ खौ माने इन्दि बिलाइनि माने जेनेबा गैया जाबाथाय ओ खारौ खानदाय ना मा होनो बे बिलाइखौ होनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो बै गाम्बारि बिलाइखौबो होनाय जायो जोंना
औ
ओ बेनि उनाव जेबोब्ला एम्फौआ माने मोननोसै टाइम जाबाथाय आदार जाया जाया जाहैयो अब्ला माने बेखौ माने मोनबाथायथ गोमो गोमो जायोना हेलौ खोनादोना नोंथां
औ खोनादों ओं।
अ अब्ला माने बे एम्फौआ जेबोला मोनो अबोब्ला बेखौ जोंना ओ थालिर बिलाइ गोरान, नङाबा ओ थाइजौ बिलाइ बेफोरबायदियाव माने एम्फौ गोमोनखौ दोननाय जायो आरो फिथोबखौ थुनहोनो थाखाय। बिनि उनाव ओ जेबोला माने फिथोब थुननाय फिथोबा थुननाया जायो अब्ला माने बेखौओ ओ सानब्रै बा सानबानि उनाव माने बेनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानै माने जानाय जायो आरो बे माने जोंनि जानाय जानायबोथ' जायोलाय जेनेबा ओ बे बाय बे फिथोबखौ माने जोङो जि जि दानायावबो बाहायनाय जायो आरो जायखौ खौ जोङो इन्दि सि होननानै बुंनाय जायो हेलौ
औ खोनादों।
औ। बेफोरबायदिनो माने जोंनाथ' जोंनि जायगायाव माने इन्दि सिखौ दानाय जाया नालाय बे जिखौ माने जोंना माने इन्दि फिथोबखौ गुबुन जायगायाव फाननो लांनाय जायो आरो। हेलौ ओ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा बे एम्फौ फिसिनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि बे आरो जेनेबा आथिखालाव मानि एम्फौ फिसिनाय खान्थिफोरखौ नुनो मोननाय जागोन ना जाया? बेफोरनि बागै
औ जोंनि ओनसोलवबो एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो एम्फौ फिसिनायनि सिगाङाव जा जोंहा एम्फौनि मे गाहाया गुदि जाग्रा मुवा बे इन्दि बिफांखौ गिबियावनो फोगोरनायखौ नुनो मोननाय जायो जेराव न'खरनि साखाथि बा न'खराव जेराव लांदां जायगा दं बेयाव हाखौ एसे जावग्लिनानै बेनि जा रानाय इन्दि बेगर इन्दिनि जा फिथाइ बेनिफ्राय बेगरखौ दिहुननानै बेयाव फोग्रोनाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला दंफां इन्दि बिफांफोरा जेब्ला देरोओ देरनायनि उनाव जोहा आङो जोंनियावहायो गायो इन्दिखौ आंनि नुनायाव हिसाबै आङो इन्जुरावहाय मोनसे दा जा जोंना माथानि जि बेफोरबादिखौ ओरै आलायना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो बिनिफ्रायो जा जोंना फिथोबनिफ्राय जा एम्फौवा देरनानै सिखिरि जायोना बे बानानै एम्फौनि जा बिदै दै बिदै दैनायखौ नुनो मोननाय जायो। आंनि नुनायाव आं बेफोरबादि नुदों आरो बिनि उनाव बे दैखांनाय बिदैखौ लाबोनानै ओ संग्राय बा सानद्रि गुबुं सानद्रि गुबुं सानद्रिफोराव दोननाय जायो बेनि उनाव नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदियै बिलाइ इन्दि बिलाइ जा गोरलै बेखौ होनाय जायो।
औ।
बेनि उनाव ओ बे समाव एम्फौखौ गोबां जोथोन माने जोबोद जोथोनै लाखिनो गोनां जायो मानोना जोंहा बे समाव एम्फौखौ मोजाङै जोथोन लाखियाब्ला ओ एम्फौआ लोमजानाय बा बे बेराम जानानै थैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो गोबां जोबोद सामोलै बा मोजाङै बे एम्फौफोरखौ जोथोन लाखिनाय जायो जेब्ला बिलाइखौ होखांनायनि उनाव बे बिलाइखौ जाजोबोब्ला एम्फौफोरा बे बिलाइखौ जाखांजोबो ब्ला बेखौ मोजाङै साफा खालामनानै बेनि खिफोरखौ गारनानै आरोबावहाय एम्फौफोरखौ गोदान बिलाइ होनानै बेयाव दोनफिननाय जायो बेबादिनो बे फारिखान्थिखौ बेसेबां दिन मावो बेखौथ' आं मोजाङै मिथिला बेखौ जेनेबा हमना ला सप्तासेसो मावखांनायनि उनाव बेनि उनाव जेब्ला जेब्ला एम्फौआ देरो अब्ला जोंहा ओ जा इन्दि बिलाइखौ सरासनस्रायै बर'फोरा न'खराव जे जायफोरा बांसिनै इनदि एमफौ फियो बिसोर न'खरावनो बिफांखौ गायना लानायखौ नुयो नाथाय जाय फोरा जेनेबा न'आव गैया बिसोरो गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो नागिरनानै लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि उनाव इनदि बिलाइ खौ ओ जाय एमफौ फिसिग्राफोरा मुथा मुथायै खाथुमनानै दानदा बायदि मोनसे बानायनानै जे मोननै खुनथिया मोननै गायनानै बेयाव औवा मोनसेखौ ओरै खाथाबनानैहाय बेयाव इन्दि बिलाइ फोरखौ इनदि बिलाइनि जा मुथा बेखौ ओरै आलायनानै दोननानै बेयाव एमफौफोरखौ जानो थाखाय दैखांनानै होनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला एमफौफोरा देरनो हमो देरनायनि उनाव ओ जे ब्ला बिसोरो ओ बेयाव गोबां फारिखानथिखौ नुनो मोननाय जायो जेराव अजा जानाय बायदि बायदि गोबां बुंनायखौ खोनानो मोननाय जायो जोंहा न'खराव ओ बेफोरबायदि इनदि एमफौ फिसिनाय जायाखै आं मियाव गामिनि जा जोंनि गामिनि आइजोफोरखौ नुनाय जादों बेनिखायनो आंहा एसेबां मानि रोंगौथि गैया अब्लाबो आंनियाव जिखिनि आंनि थियो बेखौ आं खिनथानोसै नोंथां ओ बेनि उनाव बे बिलाइफोरखौ जाहोखांनायनि उनाव ओ जेब्ला एमफौआ फिथोब फिथोब थोबनो सम जायो अब्ला फि थोब थुबनो सम जानाय जायोब्ला जोंहा थालिर बिलाइ गोरान बेफोरबायदिनो खानथाल बिलाइ थाइजौ बिलाइ बेफोरबायदि बिलाइ गोरानफोरखौ दाननानै लाबोनानै ओ बेखौ जोंहा जे मागोयाव बेलागुर सावोब्ला जोंहा माइ ओ जा बेलागुर बानायनाय जायो बेफोरबायदि महरनि मोनसे बानायनाय जायो ओ बेनि उनाव बानायनानै बे बेसे बांबो गोजौबो नङा जेनेबा हमनानै लाना नै फुटसो गोजौ जोंनि जानजिजों समान बेफोरबायदि बानायनानै बेयाव एमफौफोरखौ बाहोनाय जायो बेनि उनाव एम्फौफोरा ओ बेनि उनाव आदार जानायनि जा आदार जानाय जाला बेनि उनाव जा बिसोरो फिथोब थोबनाय जायो बेनि उनाव बेफोरबायदिनो एम्फौ फोरखौ बे बिलाइ गोरानाव बाहोनाय जायो बिनि उनाव बिलाइ गोरानाव बाहोखांनाय उनाव एम्फौफोरा मोजाङै फिथोब थोबो फिथोब थोबनानै बे फिथोबफोरखौ उनाव ओ बोखारनानै बिलाइ गोरानफोर बो नानै ओ जोंहा बेखौ बाजारावबो फाननो लांनाय जायो जेनेबा बेखौ गोबां रोखोमनि फाननो हायो जेरै एमफौखौ आलादायै फाननो हायो फिथोबखौ आलादायै फाननो हायो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गोबां बर'फोरा एम्फौनि जा बिजनेस खालामनाय एमफौ फिथोबनि बिजनेस खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव साफ प्लाय हरनाय बेनि उनाव एम्फौखौबो जोंहा जेनेबा ओंख्रि जानाय जेरै अनला ओंख्रि जों एवनानै जानाय जेराव बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा जामुं गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय होननानै जों बयबो मिथियो बेनि उनाव ओ बर' आइजोफोरा बेखौ सि दानायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला बर' आइजोफोरा बेखौ गिबियाव आ दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो जा एमफौनि फिथोब बेखौ फिथोबखौ दैयाव सोमनानै लानानै गुरै रुयोब्ला बेखौ जा जोंहा एम्फौ फिथोब फिथोबखौ जों खुन्दुंसिम सोलायहोनाय फारिखान्थियाव जोंहा मोनसे आगजु बाहायनाय जायो बेखौ आं नामखौ बावबाय ओरै बेनि मुङा औ दाङा नाथाखौ बे एम्फौ माबाखौ बेनि मुंखौ जेनेबा आं बाव बावथ'बाय बे मोनसे बे आखान्थि थाम महरनि औ आखान्थिथाम महरनि जायो ओमफ्राय मोनसे औवानि जाहा लावथि बायदि बानायनानै बेयाव जोंहा ओ बिदिनो दंफांनि बा जायखिजाया मोनसे दुलुर महरनि दाब्ला बेसाद होनानै बेखौ औवायाव बोरै फिदिं फिदिं जों खुन्दुंखौ बोस्ल' बोस्ल ज खुन्दुं‌‌ थुननायखौ बा थावख्रि लुनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ
औ औ बेखौ बे बेखौ थावख्रि थावख्रि होनना बुंनाय जायो जा बे थावख्रि लुनाय बे थावख्रि लुखांनायनि उनाव खुन्दुंखौ जोङो मोजाङै रुनानै बा माइदि होनाय माइदि होनायखौ नुनो मोननाय जायो रुनाय माइदि होनाय बिनि उनाव गोदोनि समावथ' बर' आइ फोरा गोबां गाब गानाय बायदि नुनो मोनो जायफोर बायदिनो गाब गानानै इसिमा जोंना बेफोरबायदिनो आ दा बर'फोरा
बर'नि हौवाफोरा गानग्रा जे आर'नाइ गस्ला बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि हास्रा हिनजावफोरनि बेफोरबायदि दानायखौ नुनो मोननाय जायो आं जोंनि ओनसोलाव बेखिनिखौनो नुनो मोननाय जादों दा इनदि एम्फौ फिसिनायनि बेलायाव
औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय' दोनथ' जासिगोन नामा
औ-औ दे गोजोन्थों
औ गोजोनथों